खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां ओ गिबियावनो सानजौफुनि गाहामलायथि खौ नों नोंथांनि सिगाव जासिहग्रोनाय जाबाय
नोंथांनोबो जासिनाय थाबाय जाबाय नोंथां माबाफोरा एदेननसयाव सरायनायखानो नामा
औ नोंथां आं नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदानि सायावसो आङो सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय फाथो आबाद मावनाय आं बे फाथो आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावराय गोन औ नोंथां ओ नोंथाङा दसे सम खोनासंलांदो बे फाथो आबादा जोङो जोंखौ माबायदि संसार जानायाव हेल्प हेल्प एबा ओ मदद होयो आं बिनि सोमोन्दै ओ नोंथांनि सिगाङाव सावरायगोन आरो माबायदियै फोनांगौ आरो बेसेबां गुवार हायाव जोङो फोनाबा माबायदि जायो बिनि
सिगाङाव फोरमाययसै गिबियावनो जोङो ओ फाथो आबाद मावनो थाखाय जोङो हाखौ बासिनानै लाग्रोनांगोन हाया जोङो बिनो गुवार जोङो बासनानै लानोनांगोन जेरै बाज जोङो बेबायदि हायाव जोङो फाथोखौ फोनाय जायो गिबियावनो जोङो बेखौहायो ओ हालौनानै लाग्रो नांगौ हाखौ गुरि खालामनानै लानांगौ गुरै खालामनानै जोङो मोननै रोखोमनि लानो हायो जों एवनानै एवनानै हा गुरै खालामबा जोंहा गोबाव सम लायो आरो जोङो दानि बिगियानारि मुगाजों जोङो एवोबा ट्रेक्टरफोरजों एवोबा जोङो थाबैनो एवखाङो बेखौ जसे से घन्टा बा नै घन्टाखौनो नै सोइ घन्टा बा नै घन्टायावनो जोङो बेखौ एवखांनानै लानो हायो नङाब्ला जोङो नांगोलजों एवोबा जोङो बेवहाय साननै एबा सानथामबो लानो हागौ बिनि उनाव जोङो माखासे रोदा रुदुफोरखौ बिफांनि रोदाफोरखौ जोङो बासिनानै जमा खालामनानै जोङो सावनांगौ आरो जोङो ओ फाथो जाय फाथो फोनो जायगाखौ जोङो रेडि खालामनानै एबा थियारि खालामनानै लाखाबाय थियारि खालामखांनायनि उनाव जोङो उम बाजारफ्राव एबा हाथायाव थांनानै जोङो बिनि बेगर जोलैफोरखौ जोङो मोजांखौ बायनानै लाबोनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेगर मोजां नङाब्ला जोंनि फाथोआ रज'वाबो जानो हागौ जोंहा ओरैनो खस्थ' खालामनाया ओरैनो थांगारगोन होननानै ओ मानो होननानै बुङोबा बेवहायो मोजां आबाद मोननो थाखाय जोङो मोजां जोलैनि बेगरखौबो नायनानै लानांगोन मा जोङो मोजां आबाद मावनो थाखाय जोङो बाजाराव थांनानै मोजां बेगरफोरखौ नायनानै आरामनो लाबोनानै बेखौहायो बै हालौवनाय जायगाखौ फोराव फोनानै लाग्रोनांगोन फोखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो जोङो ओ मास मोनसे एबा मोननैनि उनाव जोङो बेखौ ओ दोननानै फोहोनानै गोजौ खालामनानै जोङो बिनि बिलाइफोरखौ जोङो नारजि जा नारजि ओंख्रि जानो थाखाय जोङो बेखौ खानानै जोङो फोराननो हायो एबा जोङो गोरलै समावबो जोङो बेखौ ओंख्रि हिसाबै बाहायनो हायो एबा जानो हायो गोरलै समाव जोङो बिनि बिलाइ गोरलैफोरखौबो जानानै एबा खारै होनानै जोङो संनानै नाफोरजों जायोबा बिराद गोथाव जायो एबा लाफा दोलो बायदि जोङो संनानै जानो हायो लाफा दोलो जोङो ना बेखौ फाराथो दोलो होननानैबो बुंनो बुङो जोङो बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो मास मोनथाम एबा मोनब्रैनि उनाव जोङो फाथोफोरा गोजौ गोजौ जायोब्ला फाथोफोरा गोजौ गोजौ जानायनि उनाव जोङो ओ बेखौहायो ओ मोजाङै दाननानै लानांगोन आरोखि मोजाङै गासिखौबो फाथोफोरखौ राहोनानै दाननानै उनाव जोङो बजा बजा खानानै बेखौ दोननांगोन बेवहाय था ओ गोबाव सम लानो हागौ दाननायाव जों गुदि गुदियाव दाननानै बेखौ खानानै लायो जोङो बे दाननायाव जोङो सानथाम एबा सानब्रै एबा सानबाखौनो लानो हा गौ बेखौ दानखांजोबनायनि उनाव जोंङो बजा बजाफोरखौ बजा बजा खानानै जोंङो ओ बिलो एबा जाम्फैफोराव जोंङो एबा नङाबा फुख्रिफोराव जोंङो बेखौ सोमनानै दोननांगौ मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला जोंङो बेखौ फाथोनि बिगुरफोरखौ जोंनो ओ बिजि नानै आलादा खालामनांगोन बेनि थाखाय जोंङो बेखौ सोमनानै लानांगौ सोमनायनि उनाव जोंङो बेखौ ओ माखासे ओ थालिर बिलाइ थालिर बिफां एबा माबाफोरखौ औवाफोरखौ जोंङो बेवहाय सायाव होनानै दोननांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय फाथोआ रूइनो थाखाय एबा दै सिङाव गोदोनो थाखाय मोजाङै सेवनांगोन दैजों सेवनांगोन बिनि थाखायनो जोंङो बेखौ दैयाव सोमनाय जायो दैयाव सोमखांनायनि उनाव जोंङो बिदिनो मास मोनब्रैसो एबा दान मोनब्रैनि उनाव जोंङो बेखौ मोजाङै मोजांङै जोंङो बेखौ बिजिरनांगौ जायो बे बिजिरनायाव जोंङो ओ गोबाव सम लानो हागौ बिदिनो ओ सानब्रै सानबा एबा सान द खौनो लानो हागौ बेखौ बिजिरखांनायनि उनाव जोङो फाथोनि बिगुरफोरखौ आलादा दोननानै आरो बै फाथोनि जाय सिङाव थायो बेखौ जायखौ जोंङो सेरायथो होननानै बुंङो बे सेरायथोफोरखौ आलादा खालामनानै लानांगौ मोननैनि गेजेराव आलादा खालामनानै जोंङो फाथो फाथो बिगुरखौ आलादा आरो फाथो सिरायथोखौ आलादा बेखौ जोंङो आलादा आलादा खालामनानै लानानै
फाथोखौ जोंङो बजा बजा ओ सेरायथोखौ जोंङो बजा बजा खालामनानै आरो दिरुंखौबो आलादा खालामनानै जोङो बेखौ बाजाराव फानहैनो हायो बाजाराव फानहेबा जोङो बेखौ गोबां रां खामायनो हायो जेरैहाय जोंङो दानि फाथोनि दिनाव महनसेयाव जोंङो बुंनो हायोब्ला थामरोजा एबा ब्रै रोजा जों बेफोरबायदि ओ रांङाव जोंङो बेसेनाव फाननानै जोंङो न'खरबो सोलिनो हायो बेवहाय माखा खासे गोनांथि न'ख रनि गोनांथि बुस्थुफोरखौ जोंङो बायनानै लानो हायो आरो सेरायथिफोरखौबो जोंङो फाननो हायो नङाब्ला जोंङो न'आवनो अर सावनो नङाबा ओ जोंङो बेराफोर दुमनानै जोंङो बेखौनो न'आव लानो हायो आरो जोंङो बे फाथो बिगुरजों जोंङो माखासे दिरुंफोर हेबनानै लानो हायो दिरुंफोरखौ जोंङो ओ रोजा रोजायै सानानै जोंङो हेबनानै लायोबा जोंङो गोदोनि स समावहाय प्लास्टिक दुरुं होननाय गैयामोन बे प्लास्टिक दुरुंनि अनगायै जोंहा बे फाथो दुरुंखौनो जोंहा नाथाय आरो बेनि अनगायैबो जोंङो बेबायदि दुरुं बेफारि दोरुंजों बस्थाफोर हेबनानै जोंङो लानो हायोमोन गोदोनि दिनाव प्लास्टिक बस्था गैयामोन बे प्लास्टिक बस्थानि अनगायै जोंङो बे फाथोनि बस्थाजों जोंङो ओंखाम जानाय एबा सानजौफु समाव गोलांनाय समावहायो जोंङो बनानै उन्दुनो हायोमोन गोलांनो हायोमोन एबा ओंखाम जानाय समाव जिरायनो हायोमोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां खामानियाव बायनो हायो जेरै सिबिं बेगर सोनाय माइ बेगर सोनाय माइ फाथो सिबिं बेफोरबायदि खामानिफोराव जोङो बे फाथोनि बस्थाखौ बाहायनाय जायोन नाथाय आथिखालाव बेफोर बुस्थुआ लासै लासै जोबलां हमदों आरो फाथोनि आबाद मावनाय खौबो जोंङो खमायलांनायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव आंङो बे बे आयदानि सायाव सावरायदों मानो होननानै बुङोबा जोंनि इयुन जोलैफोराबो जोंङो बेफोर बस्था हायाबो दङमोन। होननानै जोङो बुंनानै लानो हानांगोन एबा खोन्थानांगोन होननानै आङो सानो। आंनि फाथो आबादनि मावनायनि सोमोन्दै बुंनाया बेनोसै नोंथाङा माबाफोर आइदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा?
औ नोंथां नोंनि फाथोनि सोमोन्दै बुंनायखौ खोनानो मोननानै जोबोर गोजोन्नाय मोनदों आं माखासे नोंनि बुंनाय बाथ्राफोर आङो फाथोनि ओ माखासे जाय जाय सोमोन्दैनि मिथियामोन बेफोरखौ आङो मोनथिनो हाबाय दिनै। दा आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हादों बेनो जाहैबाय मा थालिर थालिरखौ आं बुंनो नागिरदों थालिरा जाहैबाय मा मोनसे बिफां जाग्रा। थालिर बिफांबो आरो ओ फिथाइबो माने बिनिफ्राय। दा बे बिफां आरो फिथाइ बेफोरनि बेफोर मोननैनि बागै मा मायाव नांगौ मा मा खामानि सोलियो बेखौ आं बुंनो सानदों। ओ फाथो ओ थालिर बिफाङा जाहैबाय मा ओ बेयो जाहैबाय मोनसे थास' बायदि बा मोनसे खाथ्रि बायदि लाइफां लाइफां होननोबो हायो आरो बिफांबो बुंनो हायो बेखौ आरो बेहा नाथाय गिदिर आरो। जायो बियो गावनि थैजासिमाव बे बिफां फांसेया फांसेल' फिथाइ होला बे फिथाइ होनायखौनो ओ थालिरखौ जोङो ओ जानो हायो बे थालिरनि गेजेरजों जोङो गोबां मा मोनो भिटामिन मोनो आरो बे थालिर फिथाइखौनो मा ओ फाननानैबो ओ‌ रां खामायनो हायो आरो बे थालिर फिथाइनि फिथाइखौ जायोब्ला मानसिफोरा जेसेबांखि गोहो बोलो मोनो बेखौ जों मोनथियो। मानि फिथाइ सामथाइफोरनि गेजेराव थालिर फिथाइयाबो मोनसे ओ भिटामिन गोनां मोनसे मोजां जाग्रा मुवा हिसाबै बाहायनाय जायो। सिगांनि समाव मा खालामोमोन ओ थालिर थालिर फिथाइफोरखौहाय ओ बर' सुबुंफोरा ओ ओंखाम बा माबा माबि मोनजाय समावहाय थालिरनि फिथाइफोरखौनो रुनानै बा माबानानै जायोमोन आरो बे थालेर आ थालेर आथिया बेगर गोनां बा थालिर बैफोर ओ जाय मोननायाव मोननायनि उनावहाय बांद्राय मोजां जाया बेखौ गोथाङैनो जानाय जायोमोन बे गोथाङाव जानाया मारैहाय खि बेखौ रुनानै जायोमोन रुनायनि गेजेरजों बेखौ मा खालामो फोमोनो आरो बियो ओंखामफोरबायायदि देहायाव ओ जोङो गोहो जगायोमोन। माने ओंखाम बादि जानानै बेखौनो उदै बुंनानै थानो हायोमोन। बियो रुयोबाबो गोथाव जायो आरो दैजों आरो संख्रि एसेल' नांगौ बेखौ रु दैयावहाय रुना होनानै संख्रि एसेल' होनानै बेवहाय जेब्ला बिनि आथा थााथा रानजोबबा आरो बे गुरै जायो होमबानो बेखौ सुहोनानै आराम गोथावै जानो हायोमोन आरो। थालिर जाहुवा होनो बेखौ बांसिन थालिर जाहुवाखौ रुनानै जानाय जायोमोन। ‍ दा बेनि अनगायैबो जोङो मेल्ला थालिर मोननो हायो थालिर जाहुवा थालिर सिनि साम्फाखौ आरो थालिर मनिवा भरतमुनि ओ आथिया थालिर बेखौ मोननो हायो दा बेफोरनि गेजेराव ओ बर' हारियाबो ओ फुजा होग्रा एबा मोराय दावदै सिबिग्रा हिसाबैबो सिगां समावहाय बोलि थलि होयोमोन बिनि उनावहाय लासै लासै। बर'फोरनि धोरोमाबो सोलायबोदों बिनि गेजेरजों ब्रह्म धोरोम माबा माबि लाबोदों। दा ऐ बे माखासे धोरोम फुजिनायनि बेलायावबो ओ थालिर फिथाइफोरखौबो होबोदों बे थालिर फिथाइ फोरखौ होनायावबो जानला मोनला फिथाइखौ होआखै बिदि ओ बेगुर गोनां माबा माबिखौ होनांगौ बिदि नङा स्नि सामफ्फा थालिरखौ होनाय जायोमोन। बेनि अनगायैबो जोङो। ओ बेफोरबायदि फुजा ओ फुजाफोराव होनायनि अनगायैबो जोङो ओ प्रसाद बायदि जानाय बे फुजायाव प्रसाद खानानै जानाय बेफोरखौबो ओ होनाय नुनो मोनबोदों ओ आरो आथिखाल ओ ओ बर' बर' सुबुंफोरा एबा बर' हारियाव मोनसे दङ कि थालिर बिफाङाबो मोनसे जेन ओ माबायदि नांगौ जायो थालिर बिफांखौ बर' हारियाव बेखौबो जोङ मिथिनो मोनोखि जेब्ला मानसिया थैयो अब्ला ओ जोङोबो थालिर आथियाखौ नांथारगौ जेब्ला मानसिया थैयो अब्ला मानसिखौ जेब्ला सावो नो लाङो बा फबहैनो लाङो बे समावहाय जोङो थालिर ओ थालिरा जेब्लायबो गोरान थार बेनि थाखाय जोङो मा खालामोमोन थालिर आथिया गिदिर गिदिर गोलाव गोलाव जायो आरो गोजौ गोजौ जायो।
औ नोंथां
ओ नोंनाव एसे दावराव जानाय खोनाफैदों आङो ओ दा आं मा बुंदों थालिरा ओ ओ जाहैबाय मा ओ बर'फोरनि थाखाय मोनसे ओ थैनायावहाय एकदम नांथारगौ बायदि आरो थालिर आथिया बे जाहैबाय मा बिफाङा गोजौ गोजौ जायो। दा बे बिफां गोजौ गोजौ जानायनि थाखायनो मा खालामो बेखौ ओ सावनो लांनायाव बेखौ खुन्थिया बायदि हिसाबै थंब्रै गायनाय जायोमोन आरो। थंब्रि खुन्थिया गायनाया जाहैबाय मा? थालिराव जेब्लायबो दैया मा जायो ओ एकदम फोरा बिराद बोजबनानै लानाय जायो आरो बे थालिर खुन्थियायानो मा ओ बै मानसिखौ जेब्ला सावनो लायो अब्लासिबां गिर गिर अरा रहो रोहो खालामो बेनि खाथिया थियाव बे थालिरा ओ थावरिनानै थानो हायो आरो बेखौ खुन्थिया खालामोबा मानो होनबा बिनि सिङावहाय दैया बिराद थायो नालाय बेवहाय खामा आरो दस्रा दंफांफोरखौ होयोबा बे होग्रांनाय दंफाङाबो खामफानानै मा जागोन गाहायाव गोलैलांगोन आरो बेबायदि जायो बेनि थाखायनो बे थालिरफोरखौबो होग्रांनो थाखाय खुन्थिया बानायनानै होनाय जायो दा बेनि ओ अनगायैबो जोङो ओ सारादु खुंनाय जायो थैनायनि उनाव मानसि थैनायनि उनाव बैनि थैनो ओ बेवहाय जोङो सारादुआव मा खालामथारनांगौ बे थालिर आथिसनिखौनो ओ फिथाइ थायैखौ एबा फिथाइ थायैनि सिगांनि बै बिफांखौहाय बेखौ गोरलैयाव दाननानै बिनि सिङाव थालिर फस्ला मोनो बेखौ जोङो थालिर फस्ला हिसाबै दाननानै बा बेखौ ओंख्रि संनानै बेदरजों संनानै बा सोरबाया ओरैनो गोजा संनानैबाबो बेखौ जाहोथारनांगौनि मोनसे नियमा बर' हारिनियाव औ दङ आरो
दा बे थालिरफोरखौहाय जोङो दानि दिनावहाय माखासे फालांगि खालामनायबो नुनो मोनबाय गोबां बुरजा बुरजा हायावहाय बेफोरखौ ओ गायनानै गोबां मानसिफोरानो